हेल'
हेल'
हेलौ नोंथां औ खोनादों।
गुद इभिनिं।
औ गोजोन मोनाबि बिलि
दिनैनि सावरायलायनाय आयदायानो जाहैदों नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै। आं नोंनाव सोंनो हागोन ना?
औ हागोन नारजि नारजि। अमा आरोना
औ नारजि अमा नारजि अमा ओंख्रिखौ जों बोरै बोरै संनाय जायोबा मा सिस्टेमाव संनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ हागोन। जोङो गिबियो नारजि ओंख्रि खौ संनो थाखाय ओ जों नारजिखौ नारजियाथ' मोनसे गोरान जाय बि फांनि बिलाइनिफ्रायाहाय फोराननानै दोनजानाय फाथो लाइ फांनिफ्राय बेखौ खानानै जोङो फोराननानै दोनो आरो बेखौनो जों नारजि होननानै बुङो गिबियाव जों बे नारजिखौ सोमनानै दोनग्रोनाय जायो आरो हरसे बा से नै घन्टा थाम घन्टा सिमहालागै जोङो नारजिखौ सोमनानै दोनो नारजिखौ सोमना नै बेखौ जोङो जेब्ला नारजिया रुयो
औ
अब्ला जों नारजिखौ आराम दैजों सुखांनानै बेखौ जोङो खारैजोंहाय जोङो रुनानै लाग्रोयो आरो
औ औ
बेनि उनाव जेब्ला बियो खारै खारैयाथ' गुरै खालामो नालाय थाब रुयो आरो खारैजों जेब्ला बियो रुयो अब्ला जोङो बेखौ सागंजों सायो बेनि उनाव जोङो बेखौ रुबाय थानाय समावनो जोङो जों बेखौ अमा बेदरजों संगोनब्ला जोङो अमा बेदरखौ आराम ओ एवफ्रामना लाग्रोयो आरो जेब्ला बियो रुइनानै जों बे खौ साखाङो बेखौ आराम गोदौ होनानै जोङो अमा बेदरखौहाय बेयाव होसननानै जों सङो आरो
जों खारैखौ मा मानिफ्राय मोननाय जायो दा बेखौ संनो थाखाय खारै जे जों बाहायो बे खारैखौ जों मा मानिफ्राय मोननाय जायो बा माब्रै बानायनाय जायो
खौ जोङो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय माखासे मुवा जिरादनिफ्रायनो जों खारैखौ बानायनाय जायो जोङो खारैखौहाय बर'फ्रा जे सबाइनि आबाद खालामो ना
औ
बै सबाइखौहाय जोङो फुखांनायनि उनाव सबायखौ थिखोखांनायनि उनावहाय मारा होखांनानै जेब्ला सबायाइखौ जोङो सबायनि गुथिखौसो जोङो फिथाइखौसो जोङो जायो नालाय थिखोना दोनखांनायनि उनाव बै सबायाइनि जाय थारा जाय बिफां ना बै बिफांखौ जोङो सावनानै हांगार खालामो आरो बेनिफ्रायबो जोङो खारैखौ दिहुनो बेनि अनगायै जोङो थालिरनि फस्ला थालिरनि मादा ना ओमफ्राय मुदुफुल दंफां बेफोरनिफ्राय जोङो खारैखौ दिहुननाय जायो आरो डाइरेक्टयै जोङो खारै ओं
बे खारैखौ जेनेबा बानायनो थाखाय मा मा खालामनाय जायो बा माब्रै खालामनाय जायो जेनेबा नों जे बुंदों जे थालेट फस्ला सबायनि माबाजों मोननाय जायो होनना बुंदों जे बेखौ माब्रै खालामनानै जों खारैखौ जों दिहुनो
ओ जोङो सबायनि बे माबाखौ थाराखौ फोराननानै जों बेखौ बेखौ सावग्रोयो सावनानै हांगार खालाम खालामना लायो बेखौ जोंङो हांगारखौ जोंङो ओ हांगारखौ साबाथ बे हांगारा गोरान दुफु दुफुसो जायो ना सबानि थारा खौबो थालिर फस्ला थालिरनि मादा जायखि जाया आं दहाय बुंलांनाय मुवााजिरादफोरखौ जोंङो खारै बानायनो थाखाय गिबियाव जों बेखौ आरामसे हाफ्लेनानै जोंङो फोरानना लाग्रोयो आरो जेब्ला बियो ख्राव ख्राव आराम गोरान रानगोन अब्ला जों बेखौ हांगार सावनानै लागोन मोजां जायगायाव बिदिनो थौ गेग्रेबनाय थौ खान्था साराय बिदि आराम मुवाफोराव जोंङो सावनानै हांगार खालामना लायो आरो बे हांग्रा दुफु दुफु ओ गोरान गोरानसो जायो नालाय बेखौ जोंङो दै जों लगायना एसे गिसि खालामनानै जों बेखौ फिथर फिथर खालामनानै दोननाय जायो आरो बेखौ जोंङो थिनानै दोननाय जायो आरो बोसोरसे बोसोरनि थाखायबो जोंङो थिनानै दोननाय जायो जों दैज्लां बोथोरावथ अखा हायो माबा हायो नालाय जोंङो दैजलां बोथोरनि थाखायबो जों मेसेंआवनो बेफोरखौ खारैखौ बानायनानै थिन्नाय जायो आरो थिनानै दोननाय जायो जेब्ला जोंनो जों जानो थाखाय गोनां जायो अब्ला बै खारैखौ जोंङो हांगारखौ एसे खुरैबा ओ अबावबा नालेंखल खथा बेयावहाय जोंङो दोननानै गाहायाव एसे मा होनना बुङो एसे जि गोबा बा माबा मोनसे मुस्रि बिदि होनानै जाहाथे बिनि माबाया थांफाया दैयाल गलांङो बेबायदि नानै जोंङो खारैखौ सरनानै ओंख्रियाव होनाय जायो आरो एबादि बिदिनो बर'फोरा दोरोंङारि खान्थिजों खारैखौ दिहुनन्नानै जायो आरो बर'फोरा हाथाय बाजाराव बायनानै मोन नाय माखासे सदा खारै बेफोरबायदिखौ जोंङो बाहाया बांसिनानो जोंङो नआवनो बानायनानै बा दोरोंङारि खान्थिजों बानायनानै मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय मुवा बेसादनिफ्रायनो खारैखौ जायो आरो
औ ओरैनो जोंङो नारजिखौ खारैल जानो हायो ना जों दस्रा ओंख्रिबो जानो हागौ जेनेबा नारजि नार्जि अमाजोंबो जानो हायो ना गुबुनजोंबो जानो हायो जों जेनेबा
जों नार्जिखौ खारैजोंल जानो हाया जोंङो नार्जिखौ आराम गोरानै एवनानैबो जानो हायो बेनि उनाव जोंङो नार्जिखौ सिफ्लेनानै नाफोरजों बा दाउफोरजोंबो जोंङो बेखौ बिदै फुदुंनाबो जानो हायो आरो दे
औ
नारजिनि बाहायथिया बर' समाजाव गोबां ओ मा होनो गनायजाथाव जेराव जोंङो मा होनो मानसि थैयोब्ला बे मानसिनि सारादु खुंनायावबो जोंङो नार्जिखौ बाहायनाय जायो नंगौना नोंथां औ नारजिखौ जोङो खारैजोंल' जानो हाया। अनेक रोखोमै जों जानो हायो जों बेखौ एवनानैबो जानो हायो रुन ओ नाफोरजोंहाय जोङो बिदै फुदुंनानै दाउफोरजों जोङो बिदै फुदुंनानैबो जानो हायो आरो दा आंबो नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनोसै नोंथाङालाय नारजिखौ मा मा रोखोमै नों नोंसानि न'खरफ्रावबा नों जानो मोजां मोनो?
बांसिनानो नारजि दोलो नारजिजों अमा। आरो नाजों नारजिजों रोसि बेबायदिखौ जोंनियाव जोंनि न'आवनो बांसिन जानाय जायो आरो
औ नारजि अमायाथ' बयनिबो होह औ बयबो जानो मोजां मोननाय ओंख्रि नङा होम होब्ला जाय बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बय बाबो थ' जानो गोथाव मोनखायो आरो बे बेजों लोगोसे अमाजों संबाय होनब्लाथाय बिनि थावनाया ओरैबायदि मोनसे गोथाव जाखायो अमा होनब्लाथ' बियो बर'नि आंगो मोनसे खाजा नङा होनब्ला।
औ नंगौ।
अमाखौ जानो मोजां मोनो रावबोथ' थाखाया। आरो नारजि खौबो जोङो जानो मोजा मोजां मोनो जाय जोंनि दोरोङारि मैगं दा नार्जिजों अमा संब्ला जों बयबो जानो मोजां मोनखागोन। थारैनो औ। आङो नारजिखौ गोरानै एवब्लाबो बिराद मोजां मोनो आं जानो।
औ औ नारजिखौ जोङो ओमफ्राय जेनेबा नार्जिखौ जों मानिफ्राय जेनेबा बानायो जेनेबा गोरानैसो जायो नालाय जों बांसिन नार्जिखौ मानिफ्राय दिरुननानै जों माबोरै जायो? जेनबा। मा खालाना दोननानै जोङो नार्जि दोलोखौ जेनेबा बाहायनो हायो।
ओ जोबोद मोजां सोंलु नोंथां जोङो नारजिखौ गिबियावथ बियो नारजिनि महर मोना गिबियाव बिनि महरा फाथोसोमोन फाथोआ जाहैबाय मोनसे रोखोम खोमसे लाइफां
औ।
खौ जोङो ओ फोनानै लायो आरो न'आवहाय। जायखौ जों फाथो होननानै बुङो बै फाथोआ फाथोखौ जोङो खानानै बिनि बिलाइखौसो आरो दै फाथोनि बिलाइखौ खानानै जोङो फोरानो फोरानख्लां फोरानखां लानो बेखौ जों नारजि होननानै बुङो फाथोनि महरा राननाय थासारिसिम फैयोब्लानो बेयो नारजि जायो आरो। ओ। बे फाथोखौ जोङो बोसोरै बोसोरजों थिनानै दोननानै जानो थाखाय। थाखाय जों बे फाथोखौ। खानानै फोराननानै लायो आरो। जाय जोंनि नारजि महर मोनो। फाथोआथ ओरैनो ओ रोखोमसे लाइ फांसो नालाय बेयो बेखौथ जों खानानै बेबायदि फोराननानै नारजि खालामना दोनाबाथ जों बेखौ मोनजाबाय थाया नालाय। नारजिया जों फोखांनायनि उनाव देरगोन लावगोन बिदि उनाव हारसिंनो थैलांगोन आरो। बेखौ जुदि जों खानानै दोनाब्ला। बिदिनो जों बेखौ खानानै फोराननानैसो नारजिनि महर मोनो आरो फांसे लाइफांनि बिलाइनिफ्राय बियो नारजिनि महरनि थासारिसिम फैयो।
अ।
ओ। नोंथाङा आंनो नारजिनि बाहायथिनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन ना। नारजि
बाहायखु नारजिखौ बाहायथिनि होनोब्ला जोङो बाहायनाय होनोब्ला जोङो ओंख्रि जानाय। आरो बिदिनो बस। खास्थआव जों बाहायनाय नुयो बांसिन। आरो जों नों जे बुंदोंमोन जे फाथोखौबो जोङो जेनेबा दिरुं बानायनि थाखाय माबा बानायनाय जायो दुरुं बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो जोङो
ओम।
नारजिनि बाहायथिखौथ' ओंख्रिनि अनगा गुबुननावथ' जों बांसिन बाहायनायानो जाया बांसिन ओंख्रि जानायावसो बाहायनाय जायो।
ओ ओ आरो मोनसे खामानियाव बाहायबावो खोमा नोंथां जे जेब्ला मानसि थैयो अब्लाबो बै मानसिखौ सावनाय सावनो माबानाय जायगायाव बैयावहाय नार्जि अरगारनाय ना मा होनो बेयावबोथ' बिदि नार्जि लांनानै बाहायनाय। जाया जानाय माबा मोनसे। आं बारा मोजां मिथिया बेखौ हौवाफ्रासो बांसिन मिथिखायो। ओ।
अब्ला दिनैनि बे सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथसै।
औ।